हेल'
हेलौ औ खोनादों लोगो
अ मा खामदों नोंथाङालाय?
ओइ नै बेलासिनि जाखांनानै एसे लामाखै ओंखारबोदोंमोन बल गेलेनो होननानै दा दसे थाना गेलेगोन माने गेलेथ'वा दायो
अ
जाखांबायना नोंथां
जाखांबाय नोंथां
खबरफ्रा माबादि मोजाङोना
खबरा थिगानो नोंथां दा एसे एनै ओमफ्राय नोंसिनालाय जाखांबाय
जाखांबाय जाखांनायालाय
औ
अ नोंथाङा दायो होमबा फ्रियैनो दंना?
औ दा फ्रियानो दे रायलायनो हागोन
इनभारमेन्टेलनि सायावसो सावरायनो होननानै नोंथांजों ओ फैदोंमोन आङो नोंथाङा दसे सम होनो हायोब्ला
हागोन हागोन हागोन हागोन रायलायजागोन
नोंथाङा अब्ला ओ एसे फोरमायना होदो गोदोनिफ्राय लानानै ओ दायो माबायदि थासारिया सोलिबाय थादों आरोना आबहावाया माबायदि गुबुंले जालांखो हमखो एबा गोदोनिफ्राय लानानै दासिम माबायदि सोलाय सोलायलांनो हमखो ओ बेखौ एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा जेनेबा मा मा जाहोननि थाखाय ओ जोंनि आबहावाया गुबुंले जालांंनो हमखो एसे फोरमायनानै
हागोन हागोन नोंथां हागोन आंबो बारा मिथिया आं एसे एनै गावनि रोंनायखौ फोरमायहरनो सानदों दा नोंथाङा बुंदोंना जेने बा गोदोनिफ्राय लानानै दासिम जोंनि आबहावाया मानो थाखाय बा बोरै जि सोलायबोखो बा गाज्रि जाबोखो होनदोंना
औ
दा आं नुुबैनायबायदिबथ' गोदोनिफ्राय लानानै दासि म जोंनि मानसिनि संखियाबो बारायबोनो हमदों नङा होमबा
औ नंगौ औ
बारायबोनो हमदोंब्ला जोंनि नांगौथि नांगौ जे जोंनि थाखाय बेफोरबो जों बारायनो हमदों
अब्ला जोंनि जायगायावनो फेक्टरि बिदिनो इन्डास्ट्रि गिदिर गिदिर बेफोरो बारायनो हमदों जोंनि नांगौनि थाखाय ओमफ्राय पेक्ट'रि बा इन्दाष्ट्रि बेफोरनिफ्राय जोंहा गोबां खहा जादोंबो ओम फ्राय जोंहा मोजांबो जादों दा जोंहा खहा जादों होनबी जोंनि आब आबहावायाव गोबां लुकसान होनाय जादों मानो होनब्ला बेनिफ्राय जे फेक्ट'रिफोरनिफ्राय जे गाज्रि गेस बा उखुन्दै गयो बा मा होनोमोनलाय केमिकेल माबा माबि बेफोर आगारनाय जायो बेफोरो माने जोंनि आबहावाखौ गोबां गुबुंले खालामदों दा सेथि फार्स्टआव बुङोबा बे बारा बोरै खालामदों होनोब्ला जोंनि बे फेक्टरिफोरनिफ्राय बा हमनानै ला जोना गारि मथराबो बांदों मानसिनि संखया बांनायखाय ओमफ्राय बेफोरनिफ्राय जि फेक्ट'रि बा गारि मथर थर बेनिफ्राय उखुन्दै गनाय बेफोरजों जोंहा बाराहाय माने गुबुंले जानो हमदों मानो होनबा बेफोरनिफ्राय जे गाज्रि गेस गयो ना बेफोरखौहाय फोसाबनो थाखाय खाय जोंहा दंफां लाइफांसो नालाय दफां लाइफाङासो बेखौहाय जोंना कार्बनडाइअक्स अक्साद बा गाज्रि गेस बेफोरखौनो गासिखौबो जोंनि माबायावहाय जोंनि बारहावायावहाय अक्सिजेनखौ माने सोलायनानै अ मा होनोमलाय कार्बन डाइ अक्साइड फोरखौहाय जोङो माने बिसोरो दंफां लाइफाङा सोलायनानै अक्सिजेनखौ जोंनो होफिनो फट'सिनट्रेसिसनि जिर' जों नाथाय दायो जोंहा गोबां दंफां लाइफांफोरखौ जों जों दानफायनायखौ जों नुनो मोनो हमनानै ला जोंनि अबेबा जायगायावहाय गोदानल' नुफैगोन बेफोराव दंफां लाइफां दानफैगोन बा अबेबा जायगायाव हाय हमना ला हाजो जायगा बेफोरावहाय हाजो सावनाय मानाय बेयावहाय न' लुनो थाखाय बा फेक्ट'रि लुनो थाखाय बेफोरावहाय गोबां जोंहा दंफां लाइफांखौ दानफैनाय जादों बेवहाय जोंहा आबहावायाबो गाज्रि जानो हमदों मानो होनबा दंफां लाइफां खम जायोब्ला जोंहा बारफ्रा बारा साफा जानो हाया माने थाख'वा माने बारखौहाय फोसाबनो थाखाय आरो ओमफ्राय आरो फारसे खैजायै नायोब्ला आं नोंथांनि सिगाङाव बुंहरखादों नालाय जेनेबा हमनानै ला बे मानो होनोमोनलाय फेक्ट'रिफोरनिफ्राय जोंहा उखुन्दैजोंल' गाज्रि जाया केमिकेल माबा माबि आगारनाय जायो बे बेफोरखौहाय माने दैयाव हाय आगार हरनाय जायो दा बे दैयाव खौ आगार हरनाय लोगो लोगो बे दैयाहाय मा लेथ्रा जाया होमबा
औ जायो
उम नाथाय बे फेक्ट'रिजोंल' जाया जा जेनेबा हमना ला जों गामियारि मानसि जोंहा जोंहा आबाद मावनाय जायो बेफोरावहाय जोंहा गोबां मैगं थाइगं गायनायाव केमिकेल माबा माबि बाहायनाय जायो बे केमिकेलफोरा दैयाव बे हा सिङाव दैयाव हाब नानै जोंनि माने बायु बायु आरो दै बेफोरखौहाय हाय गुबुंले खालामो दा बेफोरजोंनो जों बेमार आजार जानायाबो बारायनायखौ जों नुनो मोनदों बेफोरबायदि माने आबहावा गुबुंले जानायनि थाखाय।
औ औ
खोनादों ना नोंथां? हेलौ, औ दा आंनि बुंनाया बेनोमोन दा नोंथाङा एसे हायोबा फोरमायबावनो हागोन नामा ओमफ्राय बेखौ जों बोरै रैखाथि खालामनो हागोन माने जों आबहावाखौ बोरै फोसाबफिननो हागोन इखौबो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ औ हागोन
उम
ओ बिदिनो नोंथांमोनै बिदिनो होननो सानदों आंबो।
उम
ओ आबहावाया गोदोनिफ्राय लानानै ओ दायो बेबायदिनो गोबां सोलायबोबाय आरो ना नोंथां।
औ
गोबां गुबुंले जालांनो हमबाय दायो सोलिबाय थानाय थासारियाव गोबां ओ जाहोननि थाखाय ओ जाहोन थायाबाथ' बेबायदिनो जायामोन जेरै जोंनि जाहोनानो जाबाय बिदिनो गिदिर गिदिर कम्पानिसनि एबा ओ फेक्टरिसनिफ्राय गुनाय गनाय उखुन्दै गोबां बिदिनो लेथ्रा एबा गोबां बिदिनो रोखोमनि गार्जि एबा बिदिनो फेकथरिन्सनिफ्राय बानायनाय गोबां बिदिनो प्लास्टिकफोर गारनाय बेफोरनि जाहोनानाय जोंनि औ ओ औ बिनि थाखायनो जों गो जोंनि बे ओ आबहावाया गुबुंले जालांनो हमदों।
औ
बेबायदिनो आरो जोंनि ओ दा सोलिबाय थानाय एबा गारि मथर सालायनायनि गनाय उखुनन्दै बेबो गोबां बेदिनो नस्थ' खालामो जोंनि बे एयार पलिउसन गोबां बेबायनो एयार पलिउसन हगारो जोंनि आबहावाखौ गाज्रि खालामो माने आरो बिदिनो दायो जों नायोब्लाथ' गोबां दंफां लाइफां दानफायो। नङा होमबा नोंथां? औ जोंनि नांगौनि थाखाय खाय जोंनि नांगौनि थाखाय बेबायदि मावानायखौ जों नुनो मोनो आरो ना।
औ
औ औ औ लुनाय गोबां बादिनो रोखोमनि खामानिफ्राव बाहायो। ओ जेरै दर्जा बानायफाव रोखोमाव बाहायो दंफांखौ ओंखायनो गोबां बिदिनो दंफां लाइफांखौ जों जानो हायो बुङो। नुनो आरोना नोंथां।
औ नंगौ।
जोंनि थाखाय फारसेथिं ओ नायोब्ला मोजां फारसेथिं मानोना जोंनि थाखाय जोङो ओ अक्सिजेन लानो थाखाय जोंनो दंफां नांगौ
औ नंगौ
जे जोङो बार मोनगोन जों अक्सिजेन मोनगोन गोबां बिदिनो जोङो गरमनिफ्राय जोङो
औ नंगौ
बिदिनो थान्दा मोन
बिदिसो जागोननो।
जोंनि थांना थानाय लाइफआ। ओ मोजां जालांगोन जों दंफां लाइफां गैयाब्ला जोंहा बेबायदिनो गरमनिफ्राय गरम ओ जालांबाय थागोन दाथ' नायोब्ला गोबां बिदिनो सोलायबोबाय गरमनिफ्राय गरम जालांगासिनोनो। गोद
इमान गरम जायामोन टेमपारेसारा हाइ जायामोन। बेबायदिनो थार्टिफाइभ फरटि बेबायदिद्राय हिसाब थांङामोन। दायोथ' गोबा बिदिनो हाइ जालांबाय फटि थ्रि फाइभ मान ओ थां
हेलौ
औ औ मा बुंदोंमोन नोंथा।
अ नोंथां नांथादोंमोन नोंना एसे ओमफ्रायो नोङो एसे फोरमायहरनो हागोन नामा जेनेबा जों बेखौहाय एसे बोरै फोसाबफिननो हागोन लासैयोब्लाबो जोंनिया दाबो आवाखै।
ओ जोंनि आबहावाखौ जोङो लासै जों जेनेबा फैबाय थानाय जेनेरेसनाव जोङो ओ बोखारनो नाजायोब्ला जोङो निसु हा गोन जोंनि बे कम-कमपानिनि जि उन्दै एबा फेक्ट'रिसआव ओ सावनाय जेनेबा बे लेथ्राफोरखौहाय जोङो जों टेक्नल'जिजों जोङो बेलेग बाहायनानै जों जिथु बे उखुन्दै गनाय जेनेबा आबहावाखौ गाज्रि खालामनायखौ जोङो बेलेग रोखोमनि ओ जोङो आयेन लानांगोन रोखोम जेरै ओ दायो गोबां बेबादिनो गारि मटरसफ्रा जेरै बेटारि ओंखारदों। बेटारिनि जेरै ओंखारदों बेबायदि उखुन्दै गयै बेबायदि जोङो फेक्ट'रिसफोरखौ जोङो बानायोब्ला जोंनि इयुन फिउचाराव जेनेबा फैबाय थानाय जेनेरेसनावहाय जोङो मोजां बेबायदि जालांगोन। होननानै आं सानो आरोना नोंथां।
औ आंबो बुंनो सानो।
जोङो जोङो बेबायदि दंफां लाइ फां ओ दानफायनायखौ जोङो खमायनांगोन। जों दानफायोब्लाबो जोङो बेबायदि नो ओ फांसे दानफायोब्लाबो जोङो फांसेनि जायगायाव जोङो ओ बेबायदिनो दसथा गाहाम बिसथा गाहाम जों दंफां गायनांगोन अब्लासो जोंनि थासारिया जोंनि आबहावाया गरमखौ जेनेबा गरमनिफ्राय जोङो रैखा खालामनो हागोन। ओ बेबा दिनो गुबुन जायगाफ्राव नायोब्लाथ' बेदिनो सहर फ्रावनायोब्लाथ' टाउन सहरफ्राव गरमजोंनो माने थानो हाया आरोना गोबां माने बिदिनो हाइ टेम्पारेसार जायो। गोबां जायगा जायगाफ्राव बिदिनो ओ राजस्थान होन दिल्ली होन गोबां बे जायगाफ्रावहाय जों गरम जानाय खो जों नुनो मोनो जों खोनानो मोनो। जों निस्सय जोंनि मेगनजों जोङो ओ मानसिफोरा जिउ खहा जानायबो जों नुनो मोनदों गरमनि जाहोनै। मानो गरम जायो होनोब्ला जोंहा दंफां लाइफाङानो गैयाब्ला दंफां लाइफाङासो जोंनि बे गरमखौ जोंखौ लाखियोमोन। नाथाय दंफां लाइफांखौनो जोङो मानसि जानानै जों भेलु होनो रोङाब्ला जों दानफायबाय थायो ब्ला जोंनि जोंनि थाखाय जों खहा जों मोनखागोन। नङा होमा नोंथां? अ नोंथांजों रायलायनानै आं जोबोद मोजां मोनबाय ओ नोंथाङा आंनो बेबायदि दसे सम होनायनि थाखाय नोंथांखौ औ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय थाबाय आरोना नोंथां।
औ दे होमबा ना बुन्दु।
औ औ दे।